हेलौ
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों ओ दायो नै नोंथां ओंखाम जाखां लोंखां माने ओ बायजोआवनो जिरायनानै दं आरो नोंथां ओरैनो
नै आंबो जिरायनानैनो दंगासिनो नोंथां ओमबा बोथोराबो एसे गरम नालाय बायजोआवसो जिरायनानै दंगासिनो होमबा जोङो नोंथां बे बर'फोरा जे गोबां रोखोमनि माने ने जाग्रा आदार बा खाजाफोरखौ जोङो थिनानै दोननानै माने गोबाव समहा लासे जानाय माखासे आदारफोर दङ बा बैफोरखौ माने जोङो बानायनानै थिनानै दोनो उम बैफोरनि सायावनो जों एसे सावरायनोसै आरोना नोंथां
जागोन नोंथां जागोन जागोन औ
बा ओ एसे फोरमायग्रोनोसै ना नोंथां औ जोङो ओ बेबायदि थिनानै जानाय होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि दङ जोङो गिबियावनो जोङो नारजिखौ होननांगोन जोङो नारजिखौ जोङो बिफां निफ्राय खानानै जोङो बिखौ फोराननानै ओ दोननानै ओ ओ जोङो मोजांनो जुनानै दोननानै होयो बेखौ जोङो गोबां सानालागै ओ दोननानै बा सानल' नङा जोङो बोसोर बोसोर बेखौ दोननानैबो जायो जानो हायो हायो माने मोजाङै ओ दोननानै होयोब्ला बेयो गोबां ओ बोसोरसे बोसोरनैया लागै गे‌ थायो बेखौ थिग बेबायदिनो जोङो थिना दोननानै मोजां थफ्ला जुना दोननानै जेब्ला जोङो बेखौ जानो ओ ओ जानो गोसो जायो अब्लानो जोङो बेखौ दिहुननानै बा बायदिसिना ओ बेदरफोरजों बा नाफोरजों एबा गाव गोजाबो जोङो संनानै जायो ओमफ्राय मालाबा समाव जोङो बेखौ सोमनानै गोथां गोथाङै नैबो बाथोन सिफ्लेनानै जायो औ ओमफाय बेनि उनाव जोङो बुंनांगोन आरो जेरै मुला जोङो मुला
औ
मुला गोरान बा मुला गुन्द्रु होननाय
होननाय नोंगौ नोंगौ फिसा फिसा हानानै जों मुला बेदर बेखौ औ फिसा फिसा हानानै जोङो सानदुङाव मोजां फोराननानै गोरान खालामना नोंगौ जोङो बेखौबो थि थिनानै जोङो दोननानै नंगौ नंगौ ओमफ्राय मालाबा समाव जोङो जानो लुबैब्ला गोसो जाब्ला बेखौ जोङो औ आलुफोरजोंबो जोङो संनानै जायो नंगौ नंगौ बेनि अनगायै जोङो आरो अनला ओंख्रियावबो जोङो होनानै जायो
गोरान अनला जाय
नंगौ नंगौ नंगौ माने जोबोद गोथाव जायो आरो बेबायदि जायोब्लाबो मोदोमफ्रुनो नोंगौ नोंगौ
औ बेबायदि जायो
जायो
ओमफाय ओ बिनि उनाव आरो जोङो जेरै बासिखा बिबार बेखौबो जोङो फोराननानै माने थिनानै दोनो दोननानै जायो माने जोङो माने नोना जोङो बेखौथ' ओ बोथोरावल'सो खनसे मोनो नालाय गोथांखौ बेनि थाखायनो जोङो बेखौ ओ फोराननानै थिनानै दोननो जाहाथे उन समाव जोङो लुबैयोब्ला बेखौ ओ मोनजायो बा जानो मोनो बेबायदि माने थिनानै दोननानै जोङो जायो आरो जों बेखौ अनलाबो जायो ओ थिग बेबायदिनो जोङो मालाबा गाव गोजा आलु
आलुया
संनानै बेखौ जायो बेबायदि जायो ओमफ्राय बेनि उनाव आरो जों
औ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ औ नोंथां खोनादों ना? औ नोंथां खोनादों दहयो माने गेजेर ससेयाव खोनाफैयाखै नोंथां
औ औ नांगौ अ बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि ओ मैगंफोरखौ बा माखासे जे आदारफोरखौ जोङो थिनानै दोननानै जायो बेनि उनाव ओ जोङो आरो मोनसे बाव मख'बावनांगोन जोङो जायनि जोंनि थाखाय माने गोथावसिन थावसिन माने बयबो मोजां मोनग्रा मुंदांखा होननांगोन आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जायखौ जोङो नाफाम होननानै मिथियो ओ बेखौबो जोङो थिनानै जानो थाखायनो जोङो बे बेबायदि नाखौ जोङो थास' अ देनथाखौ होनानै नाजों ना गोरानजों जोङो लगायनानै दिंखिफ्राव देनानै जोङो औवा हासुंबा जोङो प्लास्टिकनि बयामफोराव मोजाङै बार हाबा जासे थाइट मारिनानै जोङो सोनानै दोनो बेबायदिनो जोङो उनाव दानद' दान सिनिहालागै जोङो थिनानै दोननानै जायो नोंथां बेबायदिनो
नोंगौ नोंथो नोंगौ
ओ नोंथाङाबो बेबायदिनो माबाफोर आरोबाव ओ बेबायदि
औ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां औ
औ माने आं खोनाफैयाखै जादोंमोन आरो
औ औ खोनादों दे आं
बेबायदिनो माने दोनथुमनानै जानाय आदार एबा मैगं-थाइगंनि बेलायाव बेफोरखौबो बुंनो हायो जों नों नोंथां माने जायखौ बुङो जों औवा मेवाइ
औ नंगौ
बै औवा मेवाइखौबो जों माने गोबाव समहालागै बेखौ फिसा फिसा सा हानानै माखासे ओ बेखौहाय जोङो आसार फोर बानायनानै दोननानैबो माने जों गोबाव समहालागै बैफोरखौ जों जानो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
आरो बेजों लोगोसे जों माखासे आरो जों नुनो मोनबावो जायखौ जों माने ओ दैलि जाबाय थाग्रा होननानै बुङोब्लाबो जायो माने जायखौ जोंनि न'फोराव मावनाय माखासे आबादफोर जेरै गायोब्ला जों बुंनानै नानै लानो हायो माने जों आलुफोरखौबो माने गोबाव सम दोनथुमनानै जानो हायो आरो नों बे आलुफोराबो जेरै जों माने गावनो गायनानै मोजां गोजौआव सांग्राफोर बानायनानै जुदि बेफोर बुस्थुखौ दोनथुमना दोनथुमोब्ला माने मेडिसिन गैयि बुस्थुखौ जों गावनि न'खराव बानायनाय आलुफोरखौनो माने जाबाय थानो हायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ
औ बेबायदिनो दहाय नोंथाङा बुंलांदोंमोन माने मुला गुनरुद होनोब्ला माने जोबोद मोजां आरो नोंथाङा माने बै मुला गुन्दुरखौ जोंनिथिं ओरैबायदि माने बै जायखौ जों जायोब्ला सोरबा ओंख्रि संफुनायफोराव सोरबा सोङोब्ला माने मा ओंख्रि होननानै सोङोब्ला बेखौहाय जोंनिथिजों मा बुङो अमा बिबुओंख्रि होननानै बुङो आरो बैखौहाय माने बे मुलाफोरखौ बोथोर लायै बोथोरल' बोथोर बोथोरल' मोनजायो नालाय नोंथां बेनिखायनो बै मुला मोदोमखौ फिसा फिसा हानानै गोबा गोबा हानानै जेरै दाहारा नङाब्ला संग्राय नङा ब्ला सान्द्रिफोराव लामनानै फिसा फिसा खालामनानै रानख्रेबहोनानै बबेबा भयेम नङाबा बबेबा मना नङाब्ला मोजां जायगायावहाय आवथायनानै माने गोबाव बोसोर जानाय एबा जाजायो बेखौ जों नुयो आरो नोंथाङ बेबायदिनो।
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो समनि गेजेराव न'फोराव जेबो जानो थाखाय ओंख्रि एबा मैगंफोर गैयाब्ला बैफोरखौ आलुफोरजों जायो।
आलुफोरजों जानानै बेबायदिनो जों गोबां माखासे माखासे मैगंफोरखौ जों बुंनो हायो आरो नोंथां नोंथाङा आरो दहय जोंनिजोंबो बेबायदिनो दोन थुमो माने जाय नारजि नोंथाङा दहाय बुंलांदों नारजिखौबो जों गोबाव सम जानो हायो जायखौ जों मख'वाब्लानो माबानो ओ गोसोआव
फैयो माने जायखौ जों नारजि अमा होनोब्ला बे नारजिखौ गोबाव माने बोथोर लायै बोथोरसो मोनो नालाय नोंथां जेब्ला बै दैज्लां समावल जोंनि फाथो बै फाथोखौ मोन मोनो नालाय बेनिखायनो बै नारजिखौबो जों खानानै फोराननानै माखासे मोजां जायगायाव बेबायदिनो दोनथुमनानै जेब्ला गोसो जायो माबेबा समाव जानो गोसो जायो एबा लुबैयोब्ला अमा बेदर नङाब्ला माबा मोनसे मैगंफोर होफानानै ओ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जों बुं बुंनो हाबावो माने जेरै खुमब्राखौबो मिथियोना नोंथां जाय बै खुमब्रा खौबो बोसोरे मोनबाय थानाय जाया नालाय बेखौबो माने खुमब्राफोरखौबो ओ गोबां माने गोमोन गोमोन खालामनानै गोबाव सम माने बोसोरसे हालागै माने दोनथुमनानै जाबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां बेखौबो जायो बेखौबो जायो आरोखि नोंथां आरो जोंनि बे ओ जों बुंनो थाङोब्ला जाय जोगोनार बे जोगोनार फिथाइफोरखौबो गोबां गायनानै बेबायदिनो ओ गोबाव सम बे गोमोन फोमोननानै नआवनो माने माने गोबाव दोननानै बैफोरबो माने दोनथुमनानै जाजायो आरो नों थां माने राहोनानै गोरा जानानै मोनोब्ला माने थाबनो गाज्रि जि जाया आरो नोंथां माने बोसोरसे गाहाम बोसोरसे एसे गाहाम जाजानायखौबो जों मोननो हायो आरो नोंथां बेबायनो बेबायदिनो माने जोंनि बर समाजाव ओ दोनथुमनानै जानाय मैगं थाइगं होनोब्ला जों बेफोरखौनो रायखांनो ओ हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नामा नोंथां जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ
दे नोंथां जागोन दे होमबा
जागोन दे नोंथां औ